हेलौ।
ओ हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथां मा खालायगासिनो?
नै नोंथां जिरायनानै दं।
आतसा खबर सबर बोरै नोंथां?
खबरालाय बिदिनोसै नोंथां मोजां गाज्रि गेजेरावनो।
अ मोनानि जानायफोरा जाखांबायना?
जाखांबाय नोंथां।
अ औ औ ओमफ्राय दालाय माथो खालायगासि नो दं नोंथां?
दायो नै जिरायनानै दं नोंथां।
अ जोङो ओ नोंनि बेसेन गोसा समखौ दसे सम ओ फ्रि हगारना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन।
अ दायो होनब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो सावरायनि होनबा ना नोंथां।
औ नोंथां औ सावरायजायो।
औ दा नोंथां आयदाया बेनो जाहैबाय जोंना ओ जोंहा थांना थानायाव सोलोंथाइया माबायदि गोनां आरो बे सोलों थाय गैयाब्ला जों न'खर समाज दानायाव माबायदि जेंना जेंसि जायो। आरो बिदिनो जोंहा गो दोनि समाव ओ सोलोंथाइनि खममोन जायनि जाउनाव गोदोनि समाव ओ जौगाथाइया गोबां खममोन आरो दानि समाव सोलोंथाइनि हारा बांनायलाय जोंहा गोबां ओह जौगानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनि थाखायनो जोंनो सोलोंथाइखौ माबायदि ओ गोनांथार। बा सोलोंथाइखौ मानो लानांगौ सासे सुबुङा बिनि बागै फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां? औ
दा नोंथाङा आंनाव सोलोंथाइनि बागै सोंबाय सोलोंथाइया जोंनो मा मा मुलाम्फा खालामो एब्ला सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा माबायदि जायो जिउ खुंनायाव दा नोंथाङा बेखौ सोंबाय दा जोंहा सोलोंथाइ बुङो ब्ला जोङो बुजिनो हायो दा जोंहा नैबे ओ जोंहा जोंनि जिउ खुंनायाव जोंहा सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार। मानो होनोब्ला जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्लानो जेबो खामानिया मोनसेबो जाफुङा मानोना जोंहा बबेबा दा नैबे ओनसोलनिफ्राय बबेबा गुबुन दाबसे ओनसोलसिम जोंहा थाङोब्ला जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथार मानो होनब्ला जोंहा बैफोर खामानिफोर गाव गावनि हाबाफोर मावनायाव जोंहा सोलोंथाइसो जोंनि देरसिन।
औ नोंथां।
दा जोंहा दानि जुगाव नायोब्ला जोंहा सोलोंथाइजोंनो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा गाव गावनि जिउ खुंनाय एबा गाव गावनि न'खर सालायनाय बेफोरखौ जोंहा सोलोंथाइ लानानै दा जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा जोबोरैनो गाव गावनि जिउखौ गोजौ थाखोसिम लांनो हादों। दा जोंहा गोदो गोदायनिखौ नाहरोबा जोंहा सोलोंथाइया जोबोर खममोन जायनि जाउनाव जोंनि गोदो गोदायनि थासारिफोरा जोबोर गाहाय थाखोनि नुनो मोनोमोन। दा जोंहा बुंनो हायो अबावबा मोनसे दाबसे जायगायाव जोंहा माबाफोर मोनसे खामानिफोर हाबाफोर मावनो थांबाय दा जोंहा बे फोराव लामा सामायाव बायदि बायदि रोखोमनि लिरनाय नुनो मोनगोन। दा जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला बेफोरखौ जोंङो फरायनानै एबा बुजिनानै थांनो हायाबा जों गुबुन गुबुन लामाजों एबा गाज्रि लामाजों जों बायदि बायदि रोखोमनि लामाजों जों थांसननो हागौ‌। दा बिनि अनगायैबो जोंहा बुंनो हायोदि जोंहा सोलोंथाइ लानानै जोंहा जोंनि जिउ खुंनाय बायदि बायदि रोखोम जोंहा जोबोर हेफाजाब मोनो। सोलोंथाइ लानानै जोंङो गुबुन दाबसे जायगायाव बायदि बायदि रोखोमनि साख्रिफोर एबा जबफोर मावहैनो हायो सोलोंथाइ लानानै जोंङो बायदि बायदि रोखोमनि खेलाफोर बायदि बायदि रोखोमनि बेफोरबायदि जो गेलेनो हायो जायनि जाउनाव जोंहा गोजौ थाखोआव लांनो हायो। जेरै जोंहा मोनसे खेला गेलेनो थाखाय जोंङो सोलोंथाइया गोनांथार। दास सोलोंथाइया बेल' नंङा दि जोंनि जिउ खुंनाय एबा जोंनि न'खर सालायनाय बेफोरनि थाखायल' खामानि होआ दा सोलोंथाइया जोंनि ओनसोलाव नायोब्ला गासैबो फिसानिफ्राय लानानै गिदिरसिम जोंनो सोलोंथाइया जोबोर खामानि। होयो एबा मदद होयो। गोदो गोदायनिफ्राय दिनाव ओरैनोबा जोंहा सोलोंथाइ लानो थाखाय मोनसे फरायसालि गैयामोन।
औ
जायनि जाउनाव गोदोनि सुबुंफोरा गाहाय थाखोनिमोन आरो दायो जोंहा सोलोंथाइ लानो थाखाय गाव गावनि ओनसोलाव गाव गावनि थासारिफोराव जोंहा फरायसालिखौ नुनो मोनो आरो जोंहा सोलोंथाइ लानानै बायदि बायदि बायदि रोखोमनि जेरै जोंहा डक्टर जानो हायो बायदि बायदि रोखोमनि साख्रिफोर बायदि बायदि रोखोमनि जबफोर जोंहा मावनो हायो ।दा बेफोर खौ मावनानै सोलों थाइ लानानै जोंहा जोंनि जिउ खुंनायाव जोंहा गोरलैयैनो गोजौ थाखोसिम थांनो हायो। एबा बेनि अनगायैबो जोंहा आबाद मावनाय बायदि बायदि रोखोमनि खामानिफोर मावनाय बेफोराव जोंहा सोलोंथाइनि गोनां जेरै जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला जों जोंनि आबाद मावनायाव माबाफोर खैफोद फैयोब्ला जेरै एम्फौ-एनलानि एबा जोंहा हा गाज्रि जानायनि बेफोरबायदि जोंहा सोलोंथाइ लानानै जोंङो बेफोर आबाद जोंहा नांगौखिनि मुलिफोर नांगौखिनि बायदि बायदि रोखोमनि हासारफोर जोंहा सोलोंथाइ लानानै बुजिनानै जोंहा बे आबादखौ रैखा खालामनो हायो दा नोंथांनि सिमां बेखौनो बुंबाय जोंहा सोलोंथाइ खुंनायनि थाखाय जोबोर गोनांथार दा नोंथाङा आंनि इफोरबायदि बुंनाय रावखौ एबा फोरमायनायखौ माबायदि मोनदों नोंथां?
दा नोंथाङा जेसेबां खिनि मिन्थियो बेखौ आंनोबो मिथिहोनायनि थाखाय बा फोरहाय फोरमायनानै खिन्थानायनि थाखाय आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों।
औ दा नोंथाङाबो नोंथांनि दा नोंथाङाबो नोंथांनि बुजिनाय एबा नुनायाव सोलोंथाइनि फंनैसो आंनो सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां? औ दे अब्ला बुंनोसै नोंथां
औ औ अ नोंथां सोलोंथाइनि बागै जों बुंनो थाङोब्लाथ' खा रोखा जोंनोनो नुहुर खायो। खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
औ दानि बावै सो नोंथाङा बुंनानै थांनाय बाय दि जोंहा सोलोंथाइ गैयाबा लामा ससेबो दावगानो हाया। बे नोंगौ सैथो दा जों गोदोनि बायदि नंलिया दानि जुगाव दानि जुगखौ जों बुं ओ गोनोखोआरि जुग जाय जुगाव जोंहा ओ लामा ससे ओंखारनो थाङोब्लाबो लामा ससे ओंखारलाङोब्लाबो जोंहा सोलोंथाइनि गोबां गोनांथि खो जों नुनो मोनो नोंगौना नोंथां।
औ नोंगौ
औ दा जोङो गारि मथर गाखोनो थाखायनो जोंहा थाखायबो जोंहा सोलोंथाइनि माखासे ओ बेसिक नलेजबाबो जोंनो नांगौ जायो।
औ
औ नोंगौ नोंथां दा जों मेनलि जों बुंनो हायो जे गोदोनि समाव सोलोंथाइ सोलोंथाइनि हारा गोबां खममोन जायनि जाउनाव गो दिनि समाव गोबां मुवा बेसाद आइटेमफ्रानो गैयामोन ना नों थां
औ औ नोंगौ नोंथां
औ जेराव जों दायो जों गोबां रोखोमनि ओ‌ मुवा बेसाद जों नुनो मोनगासिनो नुफुरि नुफुरि नङा होमबा नोंथां।
औ औ नोंगौ नोंथां
औ दा दा जोङो बुंनो हायो जे गोदोनि समाव जोंहा सोलोंथाइनि ओ गियानब्रा गियानबा सोलोंथाइनि रोंगौथि गोनां हारा खम जायनि जाहोनाव जोंहा गारि मथरानो गैयामोन हान्था मेला हान्थिनो था खाय जोंहा गोबां खस्थ' जायोमोन आथिंजोंनो जोंहा गोजान लामाबाबो हान्थिनो गोनां जायोमोन गोबाव सम लायोमोन ओमफ्राय बिदिनो जोंहा आबादफोरनि बिथिङावबो आबादारिफोरा आबाद मावनानै जोंहा आबादनि बागै माखासे गियानफोर गैयिनि जाउनाव बा बे आबादाथ' बेमार जायो दा बे बेमारखौ जों गोदोनि समाव मोनथियामोन जे मा बुस्थु होयोब्ला बा मा मेडिसिन होयोब्ला आबादा मोजां जायो दा बैफोर बादिनि बैफोरनि बागै बिसोरो मोनथियामोन जायनि जावनाव बि सोर आबाद मावदोंब्लाबो आबाद आबाद मावोमोनब्लाबो आबादनिफ्राय बिसोरो मुलाम्फा मोननो मोनोमोनब्लाबो गोबां खम मोनोमोन आरो मालाबा समाव बा माब्लाबा बोसोराव बिसोरो आबादनिफ्राय मुलाम्फाबो मोनाबो जानो हागौमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ दानि जुगाव नाथाय दा बे गोनोखोआरि जुगाव नाथाय बेबाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो थांलिया नोंथां जोंहा गासैखौबो नोजोर होनानै नायनो थाङोब्ला जों नुखाजोबो ओ सासे आबादारिनिफ्राय सासे जेन'बा इन्जिनियारसिम लानानै जोङो बुंनो हायो जे गासैहाबो बेसिक नलेजआ दंखायो बयनावबो एसे एसेब्लाबो जोंहा सोलोंथाइनि गियाना दंखायो जायनि थाखाय बिसोरो आबाद मावनायावबो माखासे मेडिसिनफोर रासायनारि हासारफोरखौ बाहायनानै आबादनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोननानै बेफोरखौनो बाजाराव फाननानै जोंहा थाइसे थाइनैबाबो रां आरजिनो हादों आरो दा बे आबादनि बिथिङाव आबादनि बिथिङाव जों दा बेखौ नुनो मोनदों आरो दा बेल' नङा जोंहा बुंनो हायो जे आ सोलोंथाइनि माखासे गियानफोर मोननायनि जा उनाव जाउनाव जोंहा न'खरफोराव हाय बा बायदि बायदि जेन'बा समाजावनो जोंना थासारि फ्रा सोलायनो हमदों गोदोनि समाव जोंहा न'खरफोरावहाय बिसि फिसाय बिदा फंबाय बिदिनो खोथा बाथ्रा बुजिलायिनि जाउनाव गोबां दावराव दावसिखौबो जों नुबोदोंमोन नाथाय बेफोरबायदि खौ जोंहा दानि जुगाव बा दानि समाव ओ समावहाय जोंहा नुनायखौ जोबां-गोबां खम नुनो मोनसै आरोना नोंथां ।
औ नोंथां औ
औ दा बेल' नङा जोंहा हान्था मेलानि बागैबो बुंनो हायो जे जोंहा गोदोनि समाव लामा गंसे मोजां गैयामोन नाथाय दा जों नुयो जे जेरावखि थाङा जोंहा हाइवे फर लाइन टु लाइन जेरावबो लामाया मोजांसै हाग्रा बंग्रा गोबां खमसै आरो जोंहा इदिनो गोजान लामा हान्थिनो था खाय गारि म थर दंसै ओ बिदिनो गोजौजों हान्थिनो थाखाय जोंहा गोजौजों बिरग्रा बिरखं ओ फ्लाइट बायदि बायदि दंसै आरो जोंहा नावजों ओ दैजों हान्थिनो थाखाय जाहाज गिदिर गिदिर नाव नुनो मोनसै आरो नोंथां । बैफोर गासैबो ओ जोंहा मा बाबुंआ गासैबो मुवा बेसाद आइटेमफोरानो जोंहा ओ सोलोंथाइनि गियान मोननायनि ओ जाउनावसो माने जोंहा जा फुंसार जाजोबनो हा दों नोंथां ।
औ नोंथां खोनादों
औ दा बिदिब्ला ओ नोंथांनिफ्रायबो जोंहा सोलोंथाइनि गोनांथिया सुबुंफोरनि जिउआव बेसे